खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना
औ दङ नोंथां
औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ औ जोंना होमबा टपिकआ जादों जोंनि माने सोरगिदिं नुनाय बर' गामि गामि थानाय माने औवानि गेजेरजों जोङो माबायदि मुवा बेसाद एबा न' बां बायदि बायदिफोरखौ जोङो औवाखौ माबायदियाव बाहायो माबायदि हेबनाय दानाय लुनाय बायदिफ्राव माबायदि औवाखौ बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ औ जोंनि दोरोङा जोंनि दोरोङारि होनोब्ला औवाखौ जोङो ओ बेफोरबायदिनो बाहायनो हायो जोङो जेरै सेन बर'नि न'खरावथ' थाखायो सेन जेखाइ खबाइ बेफोरो आरो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो। जोङो बे बेफोरबायदिनो न'फोर लुनायावहाय जोङो खुनथा गायसन खुनथा गायो बा औवा औवानि हानि न' बानायोबा जोङो खुनथाखौथ' औवानिनो गायखानांगोन नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो खुन्था गायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो खामि इनजुर हेबो जोङो एन्जुर एन्जुर इन्जुर हेबनो हायो आरो जोङो औवाखौ होनोब्ला जोङो
औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथांआ हेलौ, नोंथां